हेलौ
हेल'
औ खोनादों ना नोंथां? औ खोनादों अ नोंथांङा मा खालामगासिनो दं दायो?
जिरायनानै दं इदिनो नोंहालाय?
अ नै आंबो इदिनो जिननानै दं।
अ
दा फ्रियोबा नोंथांङा?
औ
औ आंङो नोंनावहाय मोन ओ? इडुकेसननि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन आरो
अके जायो दे
औ गोदोनिफ्राय दासिम जेनेबा माबायदिहाय नोंसिनि जायगाखै जेनेबा माबायदि हाय इडुकेसना सिगांनिफ्राय दासिमाव माबायदि सोलायनाय फैखो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होदो नोंथांङा औ नोंसिनिथिं जेनेबा
जोंनियावथ' बिदिनो गोदोनिफ्राय साबसिनखौ नुनो मोनदों आरोना बिदिनो इडुके केसनावथ' जेनेबा सिगांहायथ' जोंनिथिं माने जेनेबा बर'फोरनि बागै होनोबानो बर' गथ'साफ्रा गोदो बांसिन माने लेखा फरा रोंङामोन स्कुलफ्राव थांङामोन खामानि दामानि मावनानै न'आव थायोमोन आरो गोदोनि बिफाफ्राबो बां द्राय इडुकेतेत नंङामोन ना स' दानि लेबेलाव नायोबा थ' दाथ' आपग्रेद जानानै मोजांङैनो सोलिनानै दं आरोना बे इडुकेसन जा बिदि गथ'फोरनि थायाव माने नलेजाबो दा दंसै आरोना बर'फोरनि बे गथ'साफोरनि नि सायाव बयहाबो स्कुलाव थांजोबखायो दाथ' जेनेबा इगेसन इडुकेसनजोंनो नों मेरला नलेज मोनबाय स्किल बिदिनो मेरला बुस स्थुखौ बुजिनोबो मोनबाय आरो आरो नोंस्रानियावलाय मोरैथो?
अ जोंनियाथ' जेनेबा इडुकेसननि बागै जेनेबा सिगां दासिमबो एसे जौगानायखौ मोजां मोनो खौनो नुबाय जेनेबा इडुकेसननि बागै जेनेबा गोदोथ' जोंहा इडुकेसन लानो थाखाय जेनेबा सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा खाथि खाला जेनेबा माबा फ्रानो गैयामोन स्कुल फरायसालिफोरानो गैयामोन आरो जोंनिथिं जेनेबा गोदोहाय गोदोनि समाव दानि समावथ' जोंहा गोबां बिदिनो प्राइभेट स्कुल जेनेबा इउ एन एकाडेमि बिदिनो गोबां माखासे डायमन स्कुल बेबायाददि खुलिनायखौ जों नुनो मोनबाय नंङा होमबा बेबो आरो गोबां ओइ फरायसालिफोर दंबावो आरो नामखौथ' आं बुंजोबथ'ला जेनेबा बेफोरबायदिनो जोंङो गोदो जोंङो गोदोनि समावथ' जोंना खाथि खाला स्कुलानो स्कुल एबा फरायसालिफ्राथ' गैयानो मोन होनजायो जेनेबा बायदिनो‌ गोजान गोजान लामा हान्थिनानै थांनांगौमोन‌ आरो इदिनो फास दस किल'मिटारसो गोजानावहाय जेनेबा बेफोरबायदियाव लाहै औ नो जोंहा हान्था मेलानि थाखायबो जेनेबा थांलाय फैलायनि थाखायबो जोंहा एसे खस्थ'मोन जेराव जों गोदोनि समावहाय जेनेबा जोंहा गारि गुरा गैयामोन जेनेबा साइकेलफोराबो बारा गैबांङामोन जेनेबा दंङबाबो सोरनावबा गंफा गंनै बिदिनो गंफा गाहामल' थायोमोन आरो जेनेबा बिदिनो जोंङो खालि मोसौ गारि बेफोरनो मोसौ गारि बेफोरजोंसो जोंङो हान्थिदों नुनो मोनोमोन नालाय गोदोहाय आरो सोलोंथयाव सोलोंथाइनि फारसे जोंहा बारा एसेबां गोसो होनायखौ जों नुनो मोनामोन बा जोंहा बांद्राय इमपरटेन्ट होननानै सानामोन आरो सिगांनि समावहाय सोलोंथाइखौ नाथाय दानि समावथ' जोबोद इमपरटेन्ट जानानै फैबाय जेनेबा जों माबा
जेनेबा इडुकेसन नङाबानो नों आजिखालि जेबबो गैखाया
ओं जेनेबा जों गुबुन मोनसे जायगायाव थांनोबाबो जों जेनेबा थांलाय फैलाय खालामनो थाखायबो जोंनो दायो इडुकेसनखौ नांगौ जायैबाय जेन'बा जोंङो दा बेवहाय जोङो ट्रेन टिकेट दाननांगोन जेनेबा जों जायगानि नामफोर खौ नायनांगोन आरो जेनेबा जोंथ' आजिखालि मबाइल सालायो नङा होमबा जोङो दा इडुकेसन गैयाब्लाथ' जोङो मबाइलखौ नायनोनो रोंनाय नङा नङा होमबा दा जोङो दाआरो माखासे जायगाफोराव जों थांफेराखै बे जायगाफोरनि लकेसनफोरखौ जोंङो आजिखालि गुगोलावनो मोनजोबो दा जोङो इडुकेसन गोनां मानसि नङाबा जोङो बे जायगाफोरखौ जोङो बे लकेसनसिम थांनो हानायखौ जों मोना ओ आरो माखासे बेफोरबायदिनो जोंहा जेनेबा जानाय लोंनायफोरनि जेनेबा फिथाइ सामथायाइफोर बिदिनो आरो माखासे ओ आबादफोर मावनायफोरावबो जोंहा माखासे मुलिफोर बाहायनायफोरावबो जोंहा एसे प्रब्लेम जायो आजिखालि मानो होनोब्ला जोंहा आबादफोर मावनो थाखायबो माखासे मुलिफोरनि गोनांथि जायो जेरावहाय जों एम्फौ जेनेबा एम्फौ जानायफोरखौ आजिखालि होब-होबथा हाथारनांगौ जाथारो आरो मुलि बाहा-बाहायाबानो जों मोनो आजिखालि मैगं मैलाखौ जोङो गायनायखौ जोङो मोननो थांला आरो आरो जोंहा बेवहाय माख माखासे रासायनारि हासारफोरबो बाहायनांगौ जानानै फैयो जेराव जोंङो बेखौहाय लिमिट जेनेबा जेसेबांखिनि बाहायनांगौ जोङो बेफोरखौ नायनानै होनांगौ जायो आरो जेराव जोङो इडुकेसन गैयाबाथ' बेफोरखौ नायनानै होनो रोंनाय नङा जेनेबा औ जेसेबां खिनि नांगौ जखानि बेखौथ' जों नायनानै होनांगोन नालाय जों अभार होब्लाबो थ' जोंनि आबादा गाज्रि जागोन बेफोरबायदि आरो दा जोंनो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनो इडुकेसनखौ जोबोद गोनांथार आरो आरो जोंनिथिंजाय बिदिनो इडुकेसन लानाय खोथाथ' बारा गोबाङानो गैयामोन सिगांनि समनियाव सुबुंफोरा नायथाय दायो गो गोबां बांबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो जेनेबा जोंहा न'खर न'खरै जोंहा बिए एम ए बेफोरबायदि फरायनायफोरखौ आरो बेफोर गोबां गिदिर गिदिर फरायनायफोरबो जोंनि एरियाफोराव नुनो मोनसै आरो दायो
ए आरो ना उम जेनेबा बेफोरखौनो नायनानै गथ'फ्रा सोलोंनो हागोन आरो ना
ओं ओं बेयावथ इडुकेसननि इडुकेसन होनबा जोंहा बेयो फरायनायल' फरायनायल नङा जेनेबा जोंहा बेफोरनि फारसे बेलेग बे स्किलफोर लानो हायो जेनेबा गेलेनायफोर जेनबा जोंङो थिग बिदिनो फुटबल गेलेनाय भलिबल गेलेनाय क्रिकेट बिदि बायदिसिना जाहा गेलेनायफोरावबो जोंहा आजिखालि दावगालांनो हायो आरो जाहाथे इडुकेसनजों लोगोसे बेखौबो लाफालांनो हायो दा बिदि आरो दा
दाथ' आरो गासिबो अनलाइनसो जाजोबो ना जेनेबा फर्म फिलाप आनो होन बे नोङो बहाबा पे खालामनांगौ आरो बहाबा इन्टारभिउफ्राव आरो नोङो जेनेबा माबा माबि अर्डार खालामनाय सेस अनलाइन जाजोबो सबाव एसे इमप्रुभ जाबाय आरोना जेनेबा जोंनियाव नलेज दंसैना बिनि थाखायनो आरो दाथ' ए आइ जि माबानि टेक्नलजिनि जुग ना
औ। दा माखासे जोङो इडुकेसन गैयाबाथ' जोङो दा नांथारसिगौ आरो दा जोंनो माने इडुकेसन फरायनायखौहाय जोंनो ओ
जेसेनो माने जेसेनो इडुकेटेद जागोन एसेनो मोजां जायो आरो।
औ।
बुजिनो हानाय गोहो बेफोर मोजाङानो केपास्टि मोजां केपास्टिनि जायोना।
औ। जेनेबा जोङो बुंनो थाङोब्ला जेनेबा सासे गोरों सुबुङा जे खिनो बुजिनानै जेनेबा सिरि माबा थायो। जेनेबा बे सासे जाम्बा मानसिनियाव नोङो रायलायोब्ला एसेबाबो बेलेगसिन जायो आरो जेनेबा
दिफारेन्सा फुरा बेलेग ओंखायो आरो ना
औ। दा जोंनि एरियायावथ' जेनेबा नायनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय गोबां दावगासिनायखौ नुनो मोनबाय आरो बिदि नो साख्रि-बाख्रिफोर लानायनि बिबाङावबो जोंहा बांबोनायखौ नुनो मोनबाय। गोदोनि समावथ' जोंहा बिदिनो क्लास टेन, नाइन फोर बेफोरबायदि फरायनायखौल' नुयोमोन आरो गोदोनि समावहाय मानो होनबा जोंहा रां रुफानि सायावबो सोनारना थायोमोन मानो होनबा जोंहा रां रु खावरि गैयामोन नालाय बै समाव समावहाय जायनि जाहोनाव जोङो फरायनो गोसोबाबो बिसोरो फरायनो हायाखै आरो। जेनेबा गोजौ सोलोंथाइ लानो सानबाबो हायाखैमोन आरो। बेयावनो जोंहा ओ न'खरफोराबो जोंहा मोजां नङामोन बै समावहाय अबस्थाफोरा आरो जोंहा बर'औ दा जोंहा लामा-सामाफोरनि थाखायबो जेनेबा थांलाय-फैलायाव जोंहा लामा-सामाफोरनि थाखायबो मोजां नङामोन। औ दा बेबायदि आरो दा जोंहा गुबुन दाबसे
दासिमबो नुयो आरोना, माखासे बिदिनो गामि गोथौफोराव बे लेखा फरा गैयि खम आरोना बे फैसा थाखा गैयिनि थाखाय फोरोंहरनो हाया आरो बिमा बिफाफ्रा बुजायबाबो गथ'वा थाङा। बेफोर माने ससायटि बेफोरनि थाखायबो जा यो आरोना माने सोरबा जेनेबा गावबावनि फिसाफोरखौ खुला खुलि हगारनोसै बेयाव आलां-जालां जानानै थानोसै, गोथौयै सान नो रोंला बे गामि सिंनि मानसिफोरा, खायसे थायोना बिदिनो नोंसिनि जायगायावथ' गैया जानो हानाय बा आं अबेबा खना खनायाव नुदों आरो खोनादों आरोना।
औ।
जेनेबा बिसोरबो लासैसो आपग्रेद जानो हागोन जेनेबा खाथि खालायाव गोरों गोरों इदि ओंखारलाङोबा बे जायगानिफ्राय साननायफ्रा बिसिना जोबोद खम जायो आरोना
जोङो जेसेबांखिनि जेनेबा जोंहा फरायनायफ्रा थागोन जेनेबा जों इडुकेटेड जेनेबा मानसिफोर थागोन जेनेबा बैफोरबायदि जायगाफोरनि जेनेबा सुबुंफोरनि साननायफ्रा बेलेग जायो आरोना। दा जेनेबा बिसिनि सा साननाय हनायफोरा जेनेबा एसेबाबो गुबुन जेनेबा गोरोंफोरनि साननायफोरा एसेबाबो बेलेग जायो। सोलों लानायफोरनिया ओ सोलोंथाइ लायैफोरनिया एसे माने बारा एथबां माबाखौ सानजोबनो हाया आरो बिसोरो जेनेबा। माखासे माबाफोरखौहाय माखासे बै भिट'रिया माखासे खोथाफोरखौहाय बिसोरो बुजिजोबाबो जानो हागौ। बेफोरबायदि आरो। दा सोलोंथाइनि आङो आङो ग्रेजुवेट खालामनानै ओरैनो दङ। नोंथाङालाय? औ
बि ए सेकेण्ड सेमेस्टार बि एड थार्द सेमिस्टार मोनसिगोन एबार।
अ अ औ औ दा होमबा नोंथां ओ औ दायो होमबा नोंथांजों बेखिनि इडुकेसननि बागै एसे सावरायनो मोननानै जेनेबा माखासे मिथियैखौ जेनेबा नोंसिनि जायगानि माखासे ओ इडुकेसननि बागै एसे मिथिनो मोनबाय। औ दा नोंथां जोंना समाव जानानै फैबाय दा एसेयावनो दोनसै नामा नोंथां औ हा